खोनादोंना नोंथां अ खोनादों दे जों टपिकखौ मोनानसेयाव लानो सानदों नोंथां
आं सानदों माने जोङो दा बयनावबो थारमाने मबाइल दं नालाय बा ससियेल मिडिया बेफोरो जेनेबा बेफोरनि सायाव रायजलायनोसै नामा मोजां गाज्रि जेनेबा माबोरैबा मोजां नोंथाङा माबोरैबा मोजां नुदों बा माबोरैबा गाज्रि नुदों सानैजों खोन्थालायनोसै बेनि बेलायाव
उम जागोन दे आं बाबु
खोन्थानो हागोन नामा जेनेबा आंनो बा नोंथाङा मा मानि बिथिङाव मोजां नुयो बा मा म मानि बिथिङाव नोंथाङा गाज्रि नुहुरो नोंथांनि नोजोर नोजोराव आरो
ओ ज ससियेल मिेडियानि बिथिङाव आं मोजांनि सोमोन्दै बुंग्रोनसै फंनैसो
औ दे बुंलाय
मानसिया मा होनो फुङाव सिखारनायनिफ्राय मा होनो मोनास सिमहालागै जोङो ससियेल मिडियाखौ बाहायनानै दो टाइम ब बाहाय बाहायबाय थाखायो मा होनो मबाइल लानानै मानसिया माने फेसबुक इन्स्टा इउटुब बेफोराव मा होनो गाव बयबो खुलिनाय खौ नुनो मोनसै बेहाय मा होनो गावनि जिउनि सानफ्रामबोनि लाइफ स्टाइलखौ गोबां नागारो बिदिनो बेहाय खायफाफ्रा मा होनो गावनि ट्रेभेलबा बेरायहैनायबो बेरायहैनाय लाइफ स्टाइलखौ खोथायो सोरबा गावनि मा होनो इडुकेसननि सायाव फोथायो बिदिनो खायफा माबा मा होनो बिदिनो मावनाय दांनायनि सायाव थायो खायफा जानाय लोंनायनि सायाव भिडिअ बानायनानै बेहाय आपल'ड खालामना होयो बेफोरनि बिथांमोन नायोब्ला बेफोरखौ आप्ल'ड खालामनानैबो गोबां मानसिफ्रा फैसा खामायनायखौ नुबोदों आरो गोबाङानो माहाजोन जाबोनायखौ नुनो मोनदों बेफोर बि दियाव नायोबब्ला ससियेल मिडिया मानसिनि थाखाय गोबां हेल्पफुल आरो नांगौ टाइमाव माने थि मा बै टाइमोन टाइमाव टाइमाव टाइम गोबां बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनो जेरै गोजाननि बाथ्राफोरखौ बबा माबाफोर जाथाय जादोंब्ला जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथि मोनो दसे समनि गेजेरावनो मा होनो बेफोरनि गेजेर आरो सासेजों आरो गो
खोनादों
सासेजों मा होनो
बेफोराव मा होन सासेल' गावसोरजों फोर रायलायला बायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों लायो मानसि गाव माबा मोनसे सोलोंनो जेरै सोलोंनो गोसोबा बे ससिल मिडियावनो नों सार्च खालामनानै नों मा - मानि बे सोमोन्दै सोलों जादों सोमोन्दै सोलोंनो हानाय सोलोंनाय
सोलोंना लानो हायो आरो जेरै सोलोंथाइनि सायावथ' ससियेल मिडिया गोबां इम्परटेन्ट जेरै मा होनो गोबां बि थिङावखौ माबाफोर सोलों-सोलों-सोलोंना सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां माबा मोनसे बुस्थु जेनेबा नों बुजियाखैबा बेखौ नों ससियेल मिडियाआव सार्च खालामबानो मोनो बेनि सोमोन्दै माबाफोर बुजियाखैबा उम -उम
आरो बेजों लोगोसे दा गारजिबो माखासे औ गारजिबो जे जों नुनाय मोनो ससियेल मिडियाव जेनेबा फोनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानगोन जेनेबा गाज्रि खामानि बा गाज्रि हुदाबो जालांनो नङा ना जेनेबा बेफोरनि सोमोन्दै
जेनेबा मोनसे मोनसे मोनसे बुस्थु जेनेबा जाबाय ओमफ्राय बांद्राय - बांद्राय जाद्रायबाय
सोम जाबाथाय बिनि लानांगौ नेव बिदिनो ससियेल मिडियाबो बाहबाथाय एथ'बां बाहायद्रायालासिनो माने गावनि नांगौ खामानिनि थाखायल' बाहायनाय बिदिनो मानसिफ्रा गोबां उन्दै- उन्दै गथ'साफोरनि बेलायाव नुनो मोनदों जेरै जों ससियेल मिडियाखौ गोबां टाइमावनो बायनानै गावनि माने लाइफ स्टाइलखौ गावनि लाइफ खौनो बरबाड खालामलांनाय उम सम्पदफोरखौ बरबाड खालामनाय
नागार हरनाय जाहैबाय
उम फरायनाय टाइम मिथिया मा मिथिया बिदि ससियेल मिडिया बा हायनायखो नुनो मोनो आरो आरो ससियेल मिडियानि बि मोजां गाज्रि
औ आरो मा होनो दानि थ' आरो गोबां मानसिफ गेम गेलेला बायो ना
उम
जेनेबा गेम गेला टाइमखौ थांहोना बा बेफोराव बो गोबां गारजि - गारजि नुयो आरोना जेनेबा गेम गेलेनानै हेबिट खालामनानै गावखौनो बा गावनि समखौनो बा फरायनाय लिरनायफोरखौनो दोनथ'नानैबाबो दावराव- दावसि खालामनानैबा माबानानै गेलेनायखौबो नुनो मोनो दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन
बेयो माने गेम फाय बे मा गेम गेलेनायनि‌ ओ बुजिदों दे गेम गेलेनायनि बिथिङाव मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो मोजाङै मा होनो गाज्रिनि बिथिङाव नायोबाथ' औ मानसिफ्रा गोबाङानो गेलेनानै इडिटेड जाबोना गावखौनो फरवार्ड खालामनायखौ नुनो मोनदों थागोरबा गावखौ जिउ फोबबोनायबो नुनो मोनबोदों बेनि बेलायाव माने गेमखौ बायनो रोंबा मोजां रोङाबा गाज्रि गाज्रि माने बाहायनो रोंबा नों मोनसे गेमखौ उम गाज्रि नङा होमबा
थांबाथ' गेमाबो गाज्रिबोथ' नङा ना
गेमाथ' गाज्रि बेबो
बाहायनो रोङोब्ला आरो ना।
नेलाय। उम बाहायनो रोंबा मोन मोननै बिथाय मोनसे मोसे बा बाहायनो होनबानो मोजां बिथिङाव गोबां मोजां खा बाहायनाय गोबां गिदिर मानसि जालांनो हायो जेनेबा ओं इडिटेथ जाना‌ खायफा खायफा गावखौनो फोजोबलांनायखौनोबो नुनो मोनबोदों गेमनि बेलायाव नाय्ला
बा न'नि न'आवनो बा फैसा थाखा बा माबाफोर बा दावराव दावसि बा जेननायफोर माबाफोर हायाबाथाय फ्राव जिउफोरखौ फोजोबना लायो आरो ना गावखौनो हमथानो हायियाव ना मा होनो खोनादोंना हेलौ हेलौ नोंथांनिखौ दा खोनानो मोनासै हेलौ‌ नोंथां हेलौ नोंथांनिखौल खोनानाय जायासै नोंथां नोंथाङा खोनादों ना हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों नोंथाङा खोनानाय जायासै। हेलौ। हेलौ खोनादों ना